हेल' नोंथां।
नोंथाङा खोनादों ना आंनि गारांखौ
औ औ खोनादों नोंथाङा
औ नोंथाङा आंनि गारांखौ खोनादोंना औ खोनादों नोंथां नों नोंथांना खबरफोरा बोरै
आं‌ थ'
औ नोंथांना खबरफोरा बोरै अ अ आंनियाबो दासान्दि ओ गे ओ ओ आंनियाबो दा सान्दि खबरा गेजेरावनो दों थ'यो आरो
औ बुंलाय मानि थाखाय कल खालामदोंमोन नोंथाङा आंखौ
ए आङो नोंथांजोंहाय माने बर'फोरनि जानाय लोंनायनि बागै एसे सावरायनो होननानैसो फन खालामदोंमोन आरो दा सावरायजागोन ना नोंथां।
सावरायजागोन।
औ औ नोंथाङाथ' मिथिखायोना बर'फोरनि जानाय लोंनायनि बागै नङा होमबा।
औ मिथिगौ नोंथां
औ बर'फोरा जेरैहाय बर'फोरनि ट्रेडिसनेल मैगं होनबाथ' जोङो मिथिखायो जेरैहाय ओ अनला दाउ ओ साम' सबाइ आरो बिथिंहाय ओ नारजि अमा जौ गोरान बा जौ गिसि मिनथिया नङा होमबा
औ औ मिथिगौ नोंथां मिथिगौ
औ औ जोंङो इफोरखौहाय जानानैहाय जोंङो जोबोद गोजोननाय मोनो नङा हबा जोंङो
औ औ नोंथां
औ ओमफ्राय आरो बेफोरबायदि मैगंफोरखौहाय ओ जोंफोरो माबोरै बनायो नोङो इफोरनि सोमोन्दै ओ मोनथिबा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा।
औ नोंथां हागोन। ओ मा मा ओंख्रिनि बागै फोरमायनांगोन।
औ नोंथाङा माने मा ओंख्रिखौ जानानै माने मोजां मोनो बे ओंख्रिनि बागै आरोना।
औ आंथ' बे जोंनि बर' हारिनि ओंख्रिफोरखौ गासिखौबो मोजां मोनफ्रामजोबोआनो होनजायो। अब्लाबो जेनेबा जायखिजाया मोनसे ओंख्रिखौ खोन्थानोसै आरो नों थांनो आङो
औ जागोन नोंथां
सबाय इस साम'खौनो खोनन्थानोसै बिदिब्लालाय
औ जागोन नोंथां उम
ओ फारस्ट आवनो जोङो सामखौथ जेनेबा बायनानै लाबोबाय नङाबाबो निजेनि हाखरफोराव दं होनबा बेफोरखौ खनबाय आरो
औ नोंथां
होननानै बिदिनो माने हरसे सोमना दोनबाय दौनानै अहानायनायैहाय बिदिनो दाखोनखौ गारबाय बिनिफ्राय बे खिथुखौ दानबाय बिदिनो साफायै सुबाय आरो मोजाङैनो सुनांगौ मा ना हा हाबना थायो नालाय बिदिनो साफायैनो सुबाय सुनानै ओ बिदिनो अरखौ जरायनोसै जरायनानै बेवहाय साराय लाबाय साराय लानानै फार्स्टआवनो सामखौ एसे रुग्रोबाय आरो रुखांनायनि उनावहाय औ रुखांनायनि उनावहाय बे सारायाव थाव होबाय ओ पियास होबाय बानलु होबाय बिदिनो एसे एवबाय आरो ओ बिदिनो एवनानै सामुख होबाय होनानै ओमफ्राय सामखौबो बिदिनो एवफ्रामबाय मोजाङैनो एसे एवफ्रामनानै बे दोनबाय दोननानै बेखौ आरो ओ बे सबायखौ रु ग्रोना लाबाय आरो खारै एसे होनानै औ खारै एसे होनानै संख्रै होनानै बिदिनो रुग्रोना लाबाय रुनानै ओमफ्राय सा रुनाया जेनेबा जाबोलाथाय बे सामनि सायाव होबाय आरो ओमफ्राय होना ओ बिदिनो दसे स संबाय आरो जेनेबा मोनजासेहाय औ ओमफ्राय औ मोनजासे संनाय ओमफ्राय उनाव जाबाय आरो बिदिनो आंथ बिदिनो सङो माने गासैनाबो संनायफोरा एखे जाजोबा नालाय नोंथां एसे आलादा आलादा जायो थ
औ औ नोंथाम जायो औ औ
आं बिदिखौनो सङो आरो
उम उम जोबोद गोथाव जायो खोमा ना नोंस संनाया नोंथां
ओ आंथ जानानै गोथावआनो मोनो ना गुबुना बोरै मोनगोन
औ औ औ आरो ओ नोंथाङा ओ माने गो गोखै बा गोबाब माने मैगंफोरखौ जानानै गोथाव मोनो ना मोना नोंथाङा
बे बे मैथाफोरखौ आरो बे नारजि औ मोनो मोनो
औ औ औ औ औ होमबा आङो नोंथांनो माने अनला दाउ बे मैगंखौ बा ओंख्रिखौ बोरै सङो माने एसे फोरमायना होनो आङो नोंथांनो
औ औ दे फोरमाय
औ औ बे अनला दाउखौहाय माने जोंनो अनला दाउखौ संनोबाथाय जोङो सिगाङावनोहाय माइरंखौ सुनानै लाग्रोनांगोन नङा होमबा माइरंखौ सुना लाग लाग्रोनानैहाय फोराननानैहाय देनानैहाय जोंङो अन गुन्दै खालामनानै लाग्रोनो नांगौ औ बेनि उनावहाय जों माने जोंनो थ' माने अनला दावखौ जानो थाखाय दाव थ' नांखागोन ना नङा होम बा अब्ला जोङो जोङो दाउखौहाय सिगाङावनो साफा खालामना लाग्रोनानैहाय माने पिस फिस खालामनानै जोङो गोदानै लाग्रोसिगोन आरो गोदोनानै लाग्रोनानैहाय गोदानानै लाखांनायनि उनावहाय ओ सुनानैहाय बेनि उनावहाय पियास फानलु बेफोरखौ जोङो देनानै लाखासिगोन ओमफ्राय थावाव होनानैहाय माने दाउ बेदरखौ संसिगोन आरो संनायनि उनावहाय पियास फानलु बेफोरखौ गारलनानै हरसिगोन ओमफ्राय आरो बिनि उनावहाय इखौ दै होनानै गोदौ होसिगोन आरो एसे गोबौ ग्लब ग्लब गोदौबाथाय दै दै गुदुङाव हाय माने इ अनला गुन्दैखौहाय गारना हरसिगोन आरो ओमफ्राय गारना हरखांनायनि उनावहाय माने बेखौ ग्लब ग्लब गोदौखांनानै खारैखौ एसे होसिगोन आरो ओमफ्राय उनाव अलप आरो एसे माने गोदौ होखांनानैहाय बियो उम जासि सिगोन आरो माने जाबाय आरो मैगङा माने जाजासिगोन आरो बेनो आरो इनि संनायनि माने माबाया टेकनिक आहाय
अ बिदिब्लाथ' औ नोंथांनि संनायाथ' जोबोर गोथाव जायो खोमा बिदिब्ला माने खोनानानै जोबोर गोथाव जादों बायदि मोनो आरो आङो
औ आंथ' आंथ' जोबोद गोथाव मोनो गावागाय संनायखौलाय गो थाव मोनखागोन ना जेनेबा ओमफ्राय आरो माने आरो आरो जोंनि न'खरनि मानसिफोराबो होनो आरो जोबोद गो गोथाव जादों बा गोथाव मोनो जानानै बिदि होननानै बुंनायखौ खोनानो मोनो आरो आङो ।
औ औ आरो नोंथाङा बे बे ओ माने ओ नाफामखौ माबायदि मिथिगौ नामा
औ आङो ना खौ बोरै बनायो आङो बिनिथ' जेबो माने बिसि माने गियान गैया जुदि नोंथाङा रोङोबा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
नाफाम संनायखौथ' आं संफेराखै खिन्थु देनायखौ देफेरदों आरो औ देनायखौ
हा
बे
औ नों औ जागोन नों थां जागोन
बे देनायखौ फास्टावनो जेनेबा ना फिसाफोरखौहाय जोङो सायग्रोना लाग्रोनांबाय जेनेबा गोखा जाहैबायसा
नोंथां
औ बेखौ सायाखांनानै आरामसे सुनानै फोरानबाय फोराननानै जेथिया रानो बिदिब्लाथाय जेनेबा उलार बा देंखिफोराव बिदिनो देयो आरो ओ थास' गोसोम लायो औ थास' गोसोम लायो बिनिफ्राय उनाव बिदिनो खारै इसे इसे सारै सारै थास'दो ना गोरान बिदिनो देयो देनानै जेनेबा सोरबा सोरबि हासुङावबो दोनो सोरबा सोरबि भयामफोरावबो बिदिनो सोना जेनेबा गोजौआव एसे माने भयाम माबाखौ नारजि मा होनोमोन सरि नाफामखौ होखांनानै प्लास नि सायाव इसे हांगार होना दोनो जेनेबा ओ बिदिनो जेन हामा जानो मोना ओ बिदि टाइपनि खालामनानै आ जेनेबा एम्फौ सेम्फौ जानो हायि बिदि माबानानै दोनो आरो नोंथां
औ औ
औ ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा गोबाव समहालागै दोननायनि उनाव जानो हानाय जाहैयो आरो
उम उम
बेखिनिखौनो नुदों आरो जेनेबा आङो निजेबो खालामफेरदों
औ होमबा नोंथाङा जानानै जोबोद
औ जानो औ मोजां मोजां मोनो नोंथां। जोंनि औ। बुंलाय नोंथां
औ जोंनि माने बर'फोरनि मोनसे ट्रेडिसनेल माने जाग्रा होनबानो जाहै बे आरो होननोबो हायो जोङो बेखौ नङा होमबा औ। औ औ।
आरो बावहाय नोंथाङा मा मा ओंख्रि संनो रोंबावगौ बेबायदिनो? जेनेबा जोंनि ट्रेडिसनेल
औ आङोथ' आङोथ' ना नारजि अमा जोबोद गोथाव मोनो जानोबो आरो आं संनोबो मोजां मोनो आरो ना जि अमाखौहाय आरो बेजोंनो लोगोसे जे औवा मेवाजों दाउजों आरो बेजोंनो लागो से आङो सामु खौबो सबायजों सामुजोंबो संनो रोंगौ आरो।
औ औ।
जानानैबो जोबोद मोजां मोनो आरो आं संनोबो जोबोद मोजां मोनो आरो आङो संनानैहाय मा माने न'खरनि मानसिफोरखौ जाहोना आङो जोबोद गोजोननाय मोनो आरो।
औ औ औ।
औ औ ओम आरो लोगोसे ओ बेबायदि जेनेबा ओ‌ गोथाव गोथाव माने संनानै जाब्ला जोङो जोंनो निजेनो माने गोजोननाय मोनो नङा होमबा? रंजानाय मोननो हायो जोङो औ। औ आरो जोङो माने एफोरखौ जानानैबो जोङो एसे बोलोफोरखौबो मोननो हायो नङा होमबा? बोलोफोरखौबो मोननो हायोना? ओम ओम । औ ओमबा नोंथांनियाव जोबोद मोजां मोजां माने मेगं ओंख्रि बा संनायनि जोबोद गियान दङ माथो नोंथांनियाव
बेखिनिखौ माने जोंनि ओम ट्रेडिसनेल नालाय बेखिनिखौ एसे एनै मिथ थिगौ आरो नोंथां बिदिब्ला नोंथां रायलायनायखौ बे खिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ औ दे नोंथां औ गोजोन्थों नोंथां गोजोन जोनथों